आङो दा लेखा लेखासो फरायगासिनोमोन आङो।
ए ले ओ फरायदों उम ओमफ्राय मोजाङैनो द
हा
मोजां मोजाङैनो दङ खबरफोरा
मोजाङैनो दङ
उम मानोथो
माबाफोर खबरमोन नामा
औ आङो ओरैनो नोंसोरखौ नोंसोरखौ खोनादोंना?
खोनादों खोनादों
ओ ओ जोङो ना आगै मोनसे जायगायाव बेरायनो ओ सिगांदों ज'नो दा ओमफ्राय ओ नों खौबो बे जोंजों जों बेरायहैनाय जायगायाव थांफागोन नामा होननानै ओ माबादों आरो नोंखौ दा लोगो लादों खोनादोंना नोङो हा गो खाथियाव नङा जोबोद गोजान जायगायाव। स्कि स्कि माउद थांनो सिक्किम आव थांनो ओंखारदों जोङो थांफानो हागोन ना हाया जों
थांफानो माने सोर सोर थांनो नागिर दों
उम जोङो ओ जोङो गासै ओ गासै सयजोन सादजोनसो जालांगोन जुदि नों थाङोबोला
हिनजावफोरबो दं नामा
दङ दङ दं। फायो नोंनिनो लोगोफोर दङ नों जों ए सिनायलायनाय उम्म जुदि ओंखारोबा ओंखारफानो हागोन ओ ओ जोङो फैगोन समबारावहाय जोङो ट्रेनजों हान्थिलांग्रोगोन। बेनिफ्राय जोङो ओ हैदिनखालिनो माबायाव ओ सिक्किम थावनियावहाय बिनि राजथावनि सिम गेंथबसिमहान मिथिलांगोन बेयावहाय जोङो सानसेनो मोन नैनो हागौ। ओरैनो खोनानायाव गोबां मोजां मोजां जायगा दङ। जों बे जायगाफोराव बेरायगोन आरो दा ओ बेयाव थांनायनि सिगां बोथोरा बेयाव गुसुबो जाहैयो नालाय। बेखायनो नोंखौ जुदि थांमारोब्ला नों थांफानो हागोन ना हाया?
दों।
दे जुदि नों दे दे जागोन दे एसे एनै रांनिबो गोनांथि जानो हागौ। जायखिजाया बे रांफोरख खौ नोङो जगार खालामनानै लादो। बेनिफ्राय ओ जोङो थांनायखौ ओ एसे एनै हजों जानाय बेनिफ्राय जोंहा बेरायनाय फोरो गासैबो जागोन नालाय बेयाव एसे रांनि गोनांथि जागोन बे खौ ओ जाहाथे थे गुबुनाव असुबिदा मोना बेखौ ओ नोङो ओ जाहाथे ओ माबा जायो आरो मा होनो प्रिपेयार जायो नोंहा ओ बे खौ जगार खालामनानैनो लायो आङो ओ जेब्ला थाङो जोङो ओ बै जायगायावहाय ओ गोबां हा जो गोजौ जायगा नालाय ओ गोजांगोन बेखायनो जि जोमफोरखौ बो मोजाङै लाखाबानो जाबाय
औ जि गुदुं लानांगोन आरो ना
खौ जाहाथे गुदुं लायो
औ औ
ग्रपबो जायो नालाय उम खोनानायाव दा गोबां मोजां मोजां जायगा आरो ओ हाजो ओनसोल बेयाव दा बे बोथोराव समायना रमायना बिबारबो बारो नालाय बिबार बारि बेबायदि
उम थांनोथ गोसो जादों र सोंनाय नायग्रोनोसै थांनो मोनोबा
जागोन जागोन उम दे दे आङो नोंखौ बिदिबा आंनि लोगोफोरनोबो फोरमायनोसै जुदि थाङोबा नोङो ओंखार हाबानो जाबाय बे उम
बिदि मोनदों आङो दासान्दै जेबो खामानिबो गैथवा नालाय आमफ्रायो थांनो ओ मोनगोन बायदि मोनदों आरो
दे दे दे ओमफ्राय मा हो
खायोमोन‌ आरो बे जायगाखौहाय मोजां होननानै खोनायो मबाइलफोराव नुयोना बिदिनो मानसिफोर थांबाथाय
ओं आं बेखौनो नोंखौ गोसो जागोन होननायखायनो। ओ गोसो जागोन सानखानानै आं। खौ दा फोरमायहरबाय गुबुननो फोरमायथियाखै आं बेफोरखौ।
औ आं हारसिंल'सो ओंखारखानांगोन दे आं बेलेगखौ लोगो लानो नांला।
नोंङो गुबुनखौ लोगो लालायनांला नोंहा लोगो द थाखागोन नालाय बिसोरजों नों थांफानो हागोन दे।
औ जों सानबेसेसो सानबेसेसो थानायनि।
जोंङो बेयावहाय। थांनानै बेरायनाय ओ जोंङो खेबसेनो थांनानै बेरायहैनो हानाय नङा। दा दान्दिसे जिरायथ। सहैनांगोन। सानसेसो नंङाबा जोंङो हर थानांगोन हर। थानांगोन। जोंङो हर।
जोंङो सानसेनो सहैगोन ना हर हर हर जायो जेनेबा लामाफ्राव।
हर जा नाय नंङा सानाव सहैगोन ओ जेब्ला जोंङो थाङो हैदिनखालि ओ माबायाव हर थाहैनांगोन थारमाने जोंङो। जिरायथ'वाबा जोंनि देहाया जोबोद। गोबां खस्थ' मोनगोन ना। बे गोबां। खस्स' मोननायनि थाखाय ओ जोंङो सानसे खौ रायनानै। ओ बेनि उनावहाय। जोंङो जायगा बेरायनो हान्थिलांगोन। बे। जाय जायगाफोराथ'।
औ आंथ' मिथिनायाव ओ बरफ। गोलैग्रा जायगाबो दं बिराद।
दङ' दङ' दङ' दङ' नंगौ नंगौ जों बेफोरावनो दा। बेरायहैगोन आरो।
औ औ औ बरफआव बिदिबा जों बरफ जायगायावथ' थानो थांनो मोनगोन आरो। बे।
औ मोनगोन मोनगोन नाथाय खस्थ'बो जागोन बेफोर खस्थ'खौ सहायनो हानांगोन। ए ख। ओ- खस्थ' जेराव खस्थ' दं बेयाव गोजोननायबो दं नालाय। बेबायदि जागोन आरो। दे दे। बिदिबा आङो नोंखौ लाबाय। मोजां ना ओमफ्राय खबर सबर नोंजों। सा स्नि जानानै दङ दा।
औ बारा बुरजाबाबो मोजां नङाना?
बारा बुरजाबाबो खस्थ' मोनगोन। बांसिन खस्थ'द्राय जायो। बेनिखायनो ओ- जोङो बांद्राय बुरजा लेंनाय नंला। जा नोंखौनो जोब। सपथा हिसाबै जोङो लेंनाय जाबाय। दा दे दे बिदिबा। ओ- ओम- दे बिदिबा नोंखौनो लाबाय ओम हो हो बिनिफ्राय दा दे जागोन आं लाबाय। मोजाङैनो दंना न'फोराव खबर सबर?
औ दासान्दिथ' मोजाङैनो दंथ'यो ओं।
ओम नै दा ओमफ्राय नोंसिनि जायगानिफ्राय। ओ- जोंनि फारसे। सिं फैनाय ओ- लामाफोरालाय मोजां नंगौना नङा?
दा लामाफोराथ' मोजाङानो। मोजां जाजोब्बाय आरो आगोलाव सिगाङावसो गाज्रिमोन ओं दा मोजां जाजोब्बाय। औ गारि खारो बिदिनो दा आरो माबा खार ना। फिरफिलिफोर खारो दानिया।
अ दा माबाया ओ मा होनो बेटारिजों। खारग्रा गारिया।
बेजोंनो हान्थिनो मोजां दा औ-औ बेजोंनो हान। जों दाना। बहाबाफोर थांबा।
ओमफ्राय मा होन। नो हेलौ खोनाफिनदोंना आंनि रायलायनायखौ खोनादों ना खोनायाखै।
खोनादों।
अ माबा नोंनि रावखौ बांद्राय आङो खोनाफैया-खोनाफैया मोननानै दङ। ओ जाय बेखायनो एसे उसुबिदा मोनदों। नों खोनादोंना आं रायलायनायखौ।
खोनागासिनो।
उम। ओमफ्राय मानोथो फन हरथारा नोंसोरलाय आंनावलाय।
बिदिनो दासान्दि। बेस्थ' जानानै दङना आङो दानिया स्कुलावबो हाबोना प्राइभेट स्कुलाव। प्राइभेट स्कुलावबो हाबो आरो आं। टिबसनबो लायोना दा।
मा माबोर। रै होनदों।
आङो दा प्राइभेट स्कुलावबो हाबथ'यो आरो टिबसनबो लायो नालाय बिदिनो खामानि मावनायजों जाबजों एसे बेस्त। थ जानानै थायो आरो दासान्दि ओमफ्राय बिदिनो ओ कलखौनो खालामनाय जालायलाङा रावनोबो।
औ खोनादों खोनादोंना आं। रायलायनाय।
मा होनदोंमोन मा।
नों खो खोनागासिनो ना।
आं खोनागासिनो।
ओ आं मोजाङै खोनाफैयासै माबा।
दे बुंनाय।
ओ नेटवार्कनि एसे इसु जाबाय नामा।
औ दे आंथ' खोनागासिनो मोजाङै बुंनायसाय।
नोंनाव नाङाखैदां।
आंनाव मोजाङैनो नांदों।
आंनावथ' जोबोद मोजाङैनो नांनानै दङ एसे नों जायगाखौ सोलायनो हागोन। जायगाखौ एसेनि सोलायो बा। जों मोजाङै खोनांगौ मोनदां।
आंनाथ' मोजाङैनो नांदोङो नोंनासो एसे प्रबलेम जादों खोमा।
गामि गामि नामा जायगाया? गामि ओनसोल गोथौ ओनसोल नामा?
औ औ।
अ बे गोथौ ओनसोलनि थाखायनो बांद्राय ओ माबाफोरा नेटफोरा मोजाङै नाङादां ना?
औ अखमबा अखमबा बिदिनो।
बारा मोजांखौनो खोनाफैनो नागिरा दे बिदिबा आङो बेखौनो नोंखौ ओ रेडि खालामनानै लाबाय। ओ साननैसो उनाव फाय नोङो ओंखार
थांनो मोनगोन बायदिखौनो मोनदों आङो।
ओ उनावहाय आं नोंखौ साननैसो उनाव खौ फन हरनानै खबर लाफिननोसै।
औ खबर ल-लाफिन
ओ बिदिबा दिनै ओ जोङो आं मोनसे खामानि फिसा मावनो नागिरबावदों। हाबाफारि नैबेखौ आङो फोजोबना लासिगोन। दे बिदिबा ने दोन थ'नोसै। ओ दे गुड नाइट।
जाबाय ओं दे।